औ खोनादों।
औ खोनाबाय खोनाबाय
औ दा नोंथाङा फ्रियैनो दङना नोंथां
औ नोंथां फ्रियैनो दं आङो
औ बिदिब्ला औ औ नोंथाङा आङो नोंजोंहाय मोनसे बे आयदानि सायाव सावरायनो फन हरदोंनाय जादोंमोन आरो
अ नंगौ नामा मा आइदानसेयाव सरायनो नोंथाङा कल खालामनो हामोन नोंगौ
औ दा बे आयदायानो जाहैबाय ना हमनायनि सायाव सावरायनो नोंथां
अ नंगौना बेथ' मोजां बिदिब्ला औ औ सावरायनो हागोन नोंथां जानमारै
औ औ जागोन नोंथां बिदिब्ला आङो जागायग्रोनसै बे ना जों बयबो नाखौ जायो। जों मानसि माहारिफ्रा नाखौनो खाइजोंनो जोंङो हमनानै। बा सानानै जोङो गोबां रोखोमनि ओ। बेखौहाय जोंङो हमनानै जायो आरो नंङा होनबा नोंथां? दा आंङो मा मा रोखोमै जोंङो ना खौ हमनानै जायो बा मा आदब खायदा बाहायनानै जोंङो बेखौ मोननो हायो बेखौ आङो ऐसे फोरमायलांसै नोंथांनो। बिदिब्ला। औ औ दा आङो जोंनि ओनसोल सिंनिखौ खिन्थानोसै मा मा रोखोमैहाय । जोङो नाफोरखौ हमनानै जायो
औ नोंथां
दा जिहेथु जोंना ओरै बिलो बा दैमा फिसा दङ जोंनि ओनसोलजोंहाय खाथिनो। दा जोङो बेवहाय गोबां रोखोमनि सिबुंफोरा। गुबुन गुबुन आदब खायदाजोंहाय जोङो बे नाखौहाय हमनाय जायो आरो। दा बे नाखौहाय मा मा रोखोमै। हमो होननानै बुङोब्ला जोङो जेब्ला। दैया फासआव फिसा जाग्रोयो अखाया एसे एसेल' हाग्रोयो। दैज्लां हाब। नाय समावहाय जोङो बेयावहाय ना गुरग्रोयो आरो गिबियावनो जोङो ना गुरनानै नाखौ जोङो बो खांनानै जायो आरो दा ना गुरनायाव नाथायबा जोङो गिदिर गिदिर नाफोरखौ मोननो हाया जेरै फिसा फिसा ना ओ बेफोरखौसो जोङो मोननो हायो बेनि थाखायनो सोरबा सोरबा नाफोरखौबो बांसिना गुरा आरो जिहेथु सोरबा ना फिसा फिसाखौ जानो सुखुवाथ' बिनिखायनो बिसोरो ना गुरनायनिखौ बारा ओ मा होनो बेखौ साबजानाय मोना आरो दा आरोबाव जोंहा एसे दै गिदिर जाब्ला आरो बाव जोंहा ओरै फासिबो सानानैबो जोङो नाखौ हमनो हायो
औ नोंथां
औ जोङो जेब्ला बेलासिगोन अब्लाथाय ना फासिखौ सानानै दोनहैखानोसै बे बिलोआवहाय जोङो लामा बा ओ बे थाग्राफोरखौ साफा खालामनानैहाय बेवहाय जोङो फासिखौ हरसे सानानै दोनसिगोन आरो आरो अखा नायोब्ला जोङो फुङावहाय फासिखौ बोखांहोसिगोन आरो अब्ला जोङो बेयावहाय ना गिदिर गिदिरबो नाङो आरो दा फासियाबो बेराद रोखोमनि दङ अबेबा ना फिसा फिसा नांग्रा बा अबेबा गिदिर नांग्रा दा बे गि गिदिर नांग्रायाव गिदिर ना नांसिगोन आरो ना फिसा नांग्रायाव ना फिसा नांसिगोन आरो थिग बेबायदिनो फासिखौ सानानैहाय जोङो नाखौबो हमनो हायो आरोबाव दंबावो जोंहा ना बोननाय बे नाखौथ' जोङो बयबो बोनखायो आरो जों बेबायदिनो जोंनिथिंजायबो नाखौ बोनो आरो दा नाखौ माजों जों बोनो होनबा जोंहा ओरै बेरेनि फिसा बा खैजिमा बिदै बा जोङो बे ओ औवायाव थाग्रा ओरै गुुनजेर एम्फौ बेफोरजोंबो जोङो बोननायखौ नुयो आ
नोंगौ
दा बे ना बोननायावहाय नाथायबा जोंना जोंनि ओनसोलजोंहाय बांसिन खालि मोननैल' जादनि नाखौ मोननो हायो आरो बेनो जाहैबाय जोंना नास्राय आरो गोरि होनो नोंथां जोंनिथिंजायहाय औ गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन नामबो होनबावो जेरैहाय नास्रायखौ निस्ला बो होनो जोंनि जोङोहाय नास्राय होननानै बुंनाय जायो आरो बिसोर मानै रोखोमनिल' जोङो ना बोनबा मोननो हायो आरो आरो जों अजोंबावो जोंना ओरै सेन सानाय बा ख'खा सानाय बेफोरजोंबो जोंना गोबां रोखोमनि ना फोरा बेयाव हाबो आरो जिहेथु जोंना ओरै आलिफोर थायोना बिलोफोरावथ' ओरै मा होनो बेखौहाय आलि खोनाय बा बेयो हा गोजौ जानानै थानाय बेवहाय मोनसे गुदुं जाव फ्लंनानैहाय दै बोहैलांग्रा खालामो आरो बेवहाय आरो बे दै बो हैैलांग्रायावहाय जोङो बे सेनखौ सानानै दोनसिगोन आरो। बिनि गुदुंखौहाय बे बोहैबोनाय दैयाव सिदा खालामनानैहाय। आरो जोङो बेनि जे खर'आवहाय गुदुं थायो जेब्ला जोङो नाखौ हाबोब्ला बख'ग्रा बे गुदुंखौहाय जोङो ना सानाय समावहाय हाग्राफोरजों बा सिथ्रिफोरजों जोङो खोबथेनानै दोनो आरो जाहाथे बे नाया जोंना बे गुदुंजोंहाय बारननो हायिनि बेयावहाय गोबां रोखोमनि नाफोर हाब बनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै जोंना खुसिया बालाबाथि आरो नास्राय गोरि आरो जोंना एम्बुफ्राबो हाबनायखौ जोङो नुबावो। दा एम्बुफ्राबोथ' मोनसे रोखोमनिनो ना जाहैबाय। थ' बिनि थाखायनो जोङो नुनो मोनो आरो दा नोंथांमोननि थिंजायबो मा मा आदबजों बा खायदाजों नाफोरखौ हमनाय जायो। नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो बिदिब्ला नोंथां।
औ दे दे दे नोंथां बिदिब्ला जिहेथु नोंथाङा आंनो गोबां रोखोमनि ना हमनायनि खायदा आदब आरो बिनि रोखोमफोरखौबो खोन्थाबाय जेरै खासिजों ना हमनाय ना बोननानै हमनाय बिदिनो सारनानै हमनाय आरोबाव नैबे माबाजों सेन सानानै हमनाय नङा होमबा नोंथां आरोबाव नोंथाङा बेखौबो खोन्थाबावबाय जि मा मा नाखौ बोनब्ला मोनो आरो बबे बबे ना खौ सारबा मोननो हायो पास जाबा मोननो हायो बेफोरबो एसे ब्लाबो नोंथाङा खोन्थाबाय बेखौ खोन्थाग्रोनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर होदों।
औ नोंथां
नोंथाङा जेरै बुंदों आंनि मोनदांथियावबा आरो जोंनि नोजोराव आंनि जोंनि ओनसोलाव नुनायावबो बे एखे रोखोमैनो नाखौ हमो आरोना दा जोंनि ओनसोल ओनसोलाव नाखौ एखे रोखोमैनो हमखायो नालाय दा नाफ्रासो गुबुन गुबुन रोखोमनि थानो हागौ आरो ओनसोल लायै ओनसोल जेरै नोंथांमोननिजों बोनोब्ला मेसिन ख्लाजों बा नास्रायजों गोरिजोंखौल' मोनो। थिग बेबायदिनो जोंनि जों बोनोब्ला आरोबाव गुबुन गुबुन नाफोर खौ मोननो हायो आरो जेरै जोंनिजों औ ना थेंगोनाखौबो बोननानै मोनो जोंनिजों
अ'।
जों बोनहाबो नालाय, बिदिनो खानस्रि थायो नालाय खानस्रिखौ फायनानै बेखौ बोनो आरो। ओमफ्राय मैदा -मैदाजोंबो बिदिनो बोननाय जायो। औ दैजों लागायनानै मैदाखौ एसे आमथा- आमथा खालामनानै बोरसियाव सिथाबनानै बिदिनो बबेबा मोनसे बोहैग्रा दैनि खाथियावहाय सिं हाग्रा सेरावहाय लांदां जायगा बानायनानै लानानै बाव ना थेंगोनाफोरखौ बोननाय जायो आरो।
औ।
बेल' नङा ना थेंगोना बोननाय समाव अनेक रोखोमनि नाफ्रा हरो जेरै हासम ना आरो बालाबाथिया गिदिर गिदिरफ्राबो अरो ओमफ्राय बे ना माबा दंना? बेखौ मा होनो, बेखौ जोङो लांगाब- लांगाबा। बे नायाबो औ फिथिख्रि गिदिराबो अरो आरो नोंथां। औ। आरो बिनि अनगाबो दंबावो, ना थिरै गिदिरफ्राबो बे बोननाय समावहाय अरो आरो। बेनो जाहैबाय ओमफ्राय ना बामि ना बामियाबो एखमबा गोबौ- गोबौजों अरो मानसिफोरनाव बोननाय समाव आरो ओमफ्राय ना बामिखौ जुदि आलदा रोखोमै हमनो गोसोब्ला, जोङो मा खालामनो हायो बे दै बोहैनाय सेर -सेर बहाय- बहायबा अन्थाइ बल्डार थायो ना। बे अन्थाइ बल्डार जावनाय -जाबनायफोरावहाय जोङो थांनानै मा बोरसियावहाय खानस्रि बा ना फिसा- फिसाखौ हायनानै, बल्दार गेजेर- गेजेराव बोननांगौ आरो लासै लासै -लासै होनबा मा खालामो बावहाय बे बलदार सिङावहाय बे ना बामिफ्रा थायो नालाय। बिसोरो फैनानै सांखाब- सांखाब अरनानै सिङाव बोग्दोलाङो आरो।
अ।
बेबायदि राहायै ना बामिफोरखौ बल्दारनिफ्राय बोननो हायो। आरोबाव मोनसे बुसथुआ जाहैबाय खुसिया। जाय जों इसे मोननो गोब्राब। औ खुसियाखौ जोङो मोननोबा मा खालामनांगौ, ओ बिदिनो जों दै गैयि समावथ' खुसियाखौ जावो। हाब्रुआवहाय से जायगायाव माने गोबाव समनिफ्राय दै थानाय हाब्रु बे हाब्रुआव जावनानै जोङो खुसियाखौ मोनो आरो। आरो खुसियाखौ जोङो जेब्ला दै थानाय समाव मोननो लुबैयो। अब्ला जों खुसियाखौ बोननोबो हायो। खुसियाखौ माने हाग्रा गोनां दै बा हाग्रा गुदु थार आरो ओमफ्राय बेवहाय दै दङ, फुराना दै थानाय गोदो बेबायदि जायगायाव खुसियाया गुदुं खुरनानै थायो आरो। होमबा बिदि जायगायावहाय जोङो एखमबा- एखमबा बाथा सायोब्ला बा बे खुसियाखौ साखायो गुदुंखौ नायनानैनो बिदियावहाय खुसियाया अरो आरो। अरोब्ला हा सिङाव बोग बे गावनि गुदुं सिङाव बोग्दो लाङोबा जों बिनिफ्राय खुसियाफोरखौ हमनो हायो आरो। ओ आथिखालावहाय जोङो गोबां रोखोमै ना हमनायखौ नुयो। ओ जेरै पासि सानायानो दा बांसिन नुबाय थानाय ओमफ्राय जे दङ खनामोन आयत महरनि बेजोंहाय मानसि गोबां ना बोयो आरो दाबो। आरोबाव जोङो ओरै गुबुन जायगाजों नायोब्ला ओरै खोला -भारत नायोब्ला बिसोरनिजोंथ' ओरैबायदि बादि ना हमो, बिसिना मानि जेयानो बिराद गिदिर -गिदिर जायो आरो। ओमफ्राय बेखौ नावजों लांलाय लायनानै दैयावहाय बेंखन महरनि बे जेखौ साथेनानै खेबसेनो लासै- लासै बोबोनानै जमा खालामो आरो मोनसे जायगायाव। ओमफ्राय बेखौ नावआव बोखोनानैबाव गोबां रोखोमनि ना गिदिर -गिदिरखौ बिसोरो सागरनिफ्राय हमो। नाथाय जोंनिजों सागर गैया नालाय जोंना दै फिसा फिसा ओंखायनो जेखौहाय मा बे आयत महरनि जेखौ जोङो दैयाव बोयो आरो साब्रै मानसि नांगौ ओरै सानै ओरै सानै बोनायाव बिदिनो बो खोनानै आरोबाव गेजेराव माखासे मानसिफोर थादेरबावो बोखोनानै बिदिनो खेबसेनो जों बोखोनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां औ दा बिदिनो गोबां रोखोम दङ ख'खा सानाय मा सानाय नोंथाङा से सानायखौ बुंदों ख'खा सानायाबो बिदि बिदिनो लामा आालि गोदोननानै आरो मोनसे जाहैबाय जोङो फुख्रि सारनाय फुख्रिखौ आलि खोथेनानै जों सारो जे गामलाफोरजों बेबायदि रोखोमै जों नाफोरखौ हमनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां आरोबाव मोनसे फल' फल' होननाय दङ फल' सानाय बेखौ फ्राय नुनो थांलिया आरोना गोदोनि दिनाव गोबां नुयोमोन दैयावहाय सोमहाबनानै दोनो मोनसे अखा बायदि आरोबाव बेवहाय जांसि जांला दोनजोबो आरो ओमफ्राय बेखौहाय लासैनो सु खम जायोब्ला गोबावनि उनावहाय बे फल'खौ बोखांनाय जायो बेबायदि नाफोरखौ हमनाय जायो आरो नोंथां गोबां रोखोमनि दा जोंहाथ' समा जाबायमोन दसे समावबाबो जों गासैबो बुस्थुखौ सावरायजोबनो हाया जाहैबाय ना हमनायाबो बिराद बाराय दा औ दा बे समाव रायज्लायनानै गोबां बाथ्राखौ मिथ सलाय होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय आरो बिदिब्ला गोजोनथोंसै नोंथां औ